औ
औ खोनादों हेल हेल' हेल। हेल।
हेल खोनादों ना?
ओं खोनादों।
औ खोनाबाय
औ खोनाबाय
औ दे ओ दानिया जोङो ओ बरफोरनि माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नङा होमबा।
औ जागोन
औ ओ आंङो गिबियावनो गोदोनि आरो दानि माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै आं बुंग्रोनो सानदों। ओ गोदोनि आबाद मावनाय हिसाबै जों बुंनो लायोब्ला ओ गोदोनि समाव जोङो दुब्लियाव गिबियावनो जोङो नखरनि मोसौजोंनो नांगोलजों हालेवनानै जोङो माइखौ गायनो लायोमोन गिबियावनो जोङो ओ दुब्लियाव खाराय जेनोमोन बिनि उनाव सामार होनाय बर होनाय आरो ओ बिनि उनाव फोजोबनाय बे खामानिखौ मावखांनायनि उनाव फोथाराव जोङो ओ खोथियाखौ फोनो लायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जों नुयोब्ला टेक्टरजों खननै हालेवखांनायनि उनावनो जोङो खोथियाखौ फोनायखौ नुयो आरो दा जोङो बिनि गेजेराव गोबां सोलायनाय खौ नुनो मोनदों आरो गोदोनि समाव जोङो ओ गामिनि खौसे जानानै जोङो माइ गायनायफोरखौ जोङो खौसे जानानै सावरि जालाय लायनाय बायदिखौ नुयोमोन जोङो नाथाय आथिखालाव जोङो बिनि सोलायै ओ
ओम
गावबा-गाव, गावबा-गाव न'खरावनो गुबुनखौ रांनि हेब रां होनानै माइ गायनाय बायदिसिना खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो । दा बिनि सोलायनायाव सोलायनायनि जाहोना मानि थाखाय जादों बेनि सोमोन्दै नों बुंनो हागोन नामा?
औ नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदि जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनोसै बिनि सोलायनायनि जाहोन होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो बुंनो हायो समनि आंखाल समनि आंखालि थाखाय बेफोरबायदि जानायखौ जोङो बुंनो हायो मानो होनोब्ला आथिखालाव ओ दावगानाय मुगाजों गोरोबफानो थाखाय ओ मानसिफोरा समजों खारफा खारफागासिनो दं । बिनि थाखाय मावनो लानाय खामानिखौ जिसे हायो एसे बिसोरो खम समनि गेजेरावनो फोजोबनानै लानो थाखाय नाजायो थिग बे बेबायदिनो आबादखौबो मनायाव ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोयो जे मोसौजों हालौनाय खारायनाय बेफोरबायदियाव मा गोलाव गोलाव प्रसेसखौहाय जोङो नुनो मोनो दा टेक्टर जों हालौनानै जोङो ओ खोथिया फैयोब्ला जोङो खम समनि गेजेरावनो खोथियाखौ फोनो हायो दिनै हालेवोब्ला जोङो गाबोन बायदियावनो बेखौहाय खोथियाखौ फोनो हायो आरो ।
औ नंगौ ।
बुंनो
औ जागोन।
औ आरो मोनसेया ओं
औ मा बुंनो सानदों?
ओ ओ मोनसेया जाहैबाय जे ओ न'खराव गोदो सावरि बादालि जानानै माय गायनाय जायोमोनब्ला हालेवनाय जायोमोन होन्नानै नोंथाङा बुंदों नाथाय आथिखालाव थाखा फैसा हो होननानैहाय हाजिरा महरै लाबोनानै माइ गायहोनाय जायो। बेबो समनि थाखायनो आरो मोनसेया जाहैबाय माखासे राङारि आंखालनि थाख खाय गोदोनि सिख समाव सावरि बादालि जायबा समाबो ओरैनो नस्थ' थाङोमोन लोगोसे से बेवहायो रांखावरिखौ मोननो नागिरामोन नाथाय आथिखालाव मा जाखो ओ हाजिरा मावहैनाय हाजिरा महरै माइ गायहैनाय हाल एवनायजों लो हाल एवनायाव बियो रां मोनबोयो रांजों बियो गावनि न'खरनि आंखालखौबो सुफुंनो सुबिदा मोनो।औ। नोंथाङा बुंदो। खोनादोंना? हेलौ